हेल' औ खोनादों
जोङोहा दायो देहा फाहामथायनि सोमोन्दै जोंहा सावरायगोन जोङो देहा फाहाम होननानै बुङोब्लाथ' जों मिथियो माने जोङो बेमार आजार जानायफोरावहा जोंफोरो बिदिनो फाहामथाय लानाय बा मेेन लानाय जोङो डक्टरफोरनियाव थांनानै नै बा ओ बेबायदिनो जोङो हस्पिटालावहा थांनानै जोङो गावगायनि देहा खौहा नायजाहैनाय बेखौनो जोङो देहा फाहामथाय होननानैथ जों मिथियो
औ
थानो हागोन नामा जेनेबा जोंनि गामिफोरावहा माबायदि देहा फाहामथाय लायो बेनि सोमोन्दै
गामिफोराव जोङो नायनानै नुयोबाला गाव गावनि गामिफोराव जिब बायदि मुलि फानग्राफोर दङ एबा गाव गावनि नफोरावनो मोननाय ओ मैगंफोर एबा बिलाइफोर बेफोरजोंहाय बांसिनानो थाखा फैसानि खम थाखा फैसानि खस्थफोरनि थाखै जिबायदियाव खम थाखा फैसायाव सोखाजानायखौ मोनगोन बेफोरबायदिजोंनो सोखाजानायखौ लुबैयो मानोनों मानो होनबा गामिफोरावहाय बां सिनानो मोजां जिबायदि मा हस्पिटालफोर नांगौ जिबायदि डक्टरफोर नांगौ बेफोरबायदि एबेलेबेल जाया बिनिखायनो जिबायदि गाव गावनि खाथि खालायाव जि फिसा फिनै दङ फ ओ ना फार्मासि एबा सोरबाफोर इदिनो फिसा फिसौ सोलोंथाइ लानानैहाय बेमा मुलि आन्था फाननायफोर थायो गामिफोराव बेफोरफोरनिफ्राय बायनानै जानानै सोखाजानायखौ नुयो जोङो।
औ नोंगौ नोंथांनि बुंनायाहा जोंफोरो बिदिनो बांसिन माने गामिफोरावहा बिदिनो माने गोदोर गोदिर बिदि डक्टरफोरजोंहा जोङो नायजानायफोरखो माने जोङो नुनो मोना आरो। ओ जोंफोरो नायब्ला नुयो जे बा जों मिथियो जे माने जारिमिनफोराव नायबाला आरो माने गोदो गोदाय आबौ आबैमोनाथ माने ओ बिसोरनि समावहा बिदिनो माखसे मिथिंगानिफ्राय मोननाय दंफांनि बिगुर दं फांनि बिलाइ, दंफांनि रो फोरजोंहा माखासे ओ बिदिनो मुलि फोरखोहा बानायनानै बिदिनो गाव गावनि देहाफोरखौहा बिदि फाहामथाय लाबोनायफोरखौ जों नुबोदों। औ आरो बिदिनो जोङो दाबो जोंनि मा होनो समाजावहा जोंनि गामि फोरावहा जोङो बेबायदि फाहामथायफोर लानाय दों माने बां सिनानो माने दक टरफोरनियाव बिदि थांबाङि माने अजाफोरदोंहा बिदि नायजानाय आरो बेबायदिनो ओ बिदिनो जोङो बिदिनो गाङुलिया मुलिफोर बानायनाय बेफोरबायदि मुलिफोरखो जोङो बिदि फाहामथाय लानायफोरखौहा जोङो नुयो आरो जोङो नुनो मोनो जे बिदिनो गामिफोरावहा माने गासैबो एसेबां माने बिदि एफर्ड खामनो हानायफोर गैया नालाय बिनिखायनो माने बिदि हस्पितालफोराव जोङो बांसिन बिदि फाहामथाय लानायफोरखो जों नुनो मोना आरो जोंहा नुयो जे जेनेबा ओ जोंहा गामियाव हा बिदिनो ओ पलिअ बिदि दावाइफोरखो जोङो गथफोरनो फोनायफोरखो नुयो। आरो बिदिनो ओ गोरबोबोटि बै बिमाफोरनि थाखैहा बिदिनो माखासे जोङो बिजिफोर मिडिसिनफोर बिसोरनो होनायफोरखो जों बेबायदि फाहामथाय फोर लानायफोरखो जों नुयो आरो ओ नोंथाङा बुंनो हागोन नामा जेनेबा सोहोरनि माखासे बिदिनो फाहामथाय लानायफोरा मानो थाखाय जेनेबा आलादा माबायदि आलादा बिनि सोमोन्दै औ।
सहरफोरनिखौ जो जोङो जों गामिफोरनि मा ओ सोखा गिदिर गिदिर फराय ओ सोलोंथाइ लानानैहाय गिदिर गिदिर पजिसिनाव डक्टर पजिसननि डक्टरखौ मोनो बेयावनो कुवालिटिफोरा साबसि आरो गामिफोरनिफ्राय थाङोबा गामि
औ
सरखारि हस्पिटालफोर थाबाय बायोबाबो मो जों नुयो आरो।
नोंगौ नोंथांनि बुंनायहा माने सोहोरावहा माने बांसिन फेसिलिटिफोर दङ माने बां सिन हस्पिटालफोर दङ खा थि खालायावनो हस्पिटालफोरखौ मोजां माने बांसिन मोननो हायो आरो। ओ जेनेबा जोंनि गामियावथ' माने ओनसाव बहाबा अबेबा ओनसोलाव मोनसेफोरबिदि हस्पिटालफोरखो फाहामथाइ बिदि लाग्रा फाहामसालिफोरखो जोङो नुनो मोनो माने बांसिनानो जोंनि जायगायावहा माने खम फाहामसालिफोरखो जों नुनो मोनो आरो माने एसे बां बिदि फाहामसालिफोर गैया आरोना ओ आं सानो जे मान ने जोंनि माने समाजाव हा माने बांसिनानो बि दिनो सरकारि बे फाहामसालिफोरावहा बांसिन फाहामथाय लानायफोरखो नुनो मोनो आरो मानो होन बोला ओ जोंहा गामियावहा माने एसेबां बिदि रांखावरि गोनांफोर गैया नालाय बिनिखायनो माने बांसिनानो सरखारि फाहामथायावहा बिदि फाहाम ओ फाहामथाय लानायफोरखौ नुयो जों फाहामसालियावहा आरो बि- दिनो गोबां बिदिनो फाहामसालिफोरबो जों नुनो मोनो माने जोंनि जायगायावहा जोंनि समाजावहा माने जोंनो थाखै बांसिन माने हस्पिटालफोरखो जोंनो नांगौ आरो आरोबाव माने जोंनि गामियावहा बिदिनो फाहामथायफोरखो लानो थाखै बांसिन आरोबाव हस्पिटालफोरखो माने बानायनांगौ आरो जोंनि जायगायावहा आरो सोहोराव नायोब बाथ्रा नुयो माने सोहोरनियाथ' दानिया माने बिसोरहा माने रांफोराबो एसे बिसोरहा माने बारा जायो नालाय रां गोनां जायो नालाय बिसोरो माने खायफा खायफाथ' माने बिसोरो खायफा बा बिनो ओ दानफायाव माने खोनसे खोनसे माने सेकाप खालामनाय बेफोरबायदि जोङो मानसिफोरखौहा जोङो नुयो आरो सोरबा सोर- बा बिदिनो नायगाजा-नायजागारो बेमारफोरखौहा जों बिदिखौ नुयो ओ नोंथाङा खोन्थानो हागोन नामा जेनेबा नोंसोरनि गामिफोरावबो बिदिनो गामियावनो बिदि मुलिफोर गावबायनो बानायनानै फाहामथाय लानायफोरखो?
जोंनि गामियाव नायबाय बायोबा आं दासिमबो सानै मानसिखौ जोंनि गामियाव फाननाय एबा इदिनो गावनि बानायनाय दंफां रोदा बिलाइ जिखुनु बे मिथिंगायाव मोननाय अ अ एम्फौ फिसा फिलाफोरजोंबो मुलि बानायनानै फाननाय जों गामियावहाय नुदों बुहुत बेफोरबायदि फिसा फिसा बुस्थुजोंनो ओरैनो मोननाय दंफां-दंफां लाइफांफोरनिफ्रायनो मोननाय बुस्थुफोरजोंबो बुहुत गिदिर गिद- दिर बेमारनि थाखाय मुलि बानायनानैहाय फाननाय एबा सोखानाय सोखाजानायखौ नुदों आरो बिदिनो गावनि आन्था एसे एनै सोलोंथाइ लाबायबायायनानैहाय मुलिफोरनि बारै ओ हमिय'पेथि मुलिफोरखौहाय फाननायफोरबो नुनाय मोन्दों आरो जोंफोरनि गामिफोराव गामि गामिफोराव गाव गावनि आन्था रों गाव गावनि आन्था एसे एनै सोलोंथाइखौ लागोन ओमफ्राय गाव गावनि थाखाय न'आव सो-सोलिनो थाखाय इदिनो फिसा फिला मु-मुलिफोर गेद- गिदिर गिदिर बेमारफोरनि बायदि नङाबाबो ओरैनो खर' सानाय उदै सानाय बेफोरबायदिनि थाखाय फिसा फिलौ मुलिफोर फाननायफोरखौ नुयो आरो
औ। आरो जोंनावहा माने सिगाङावथ' जोङो माने मिथियो आरो सिगाङावथ' बिदिनो ओ मे- रिलिया बिदिनो बेराम जानायफोरखो जों नुयो आरो जोंहा ओ बे कर'ना भाइरास जानायफोराव जों नुनो मोनो बे कर'ना भाइरासाव ओहा बिदिनो गोबां मानसिफोरा कर'ना बिदिनो भेक्सिन बिदिनो लानायखौ जों नुनो मोनदों दों आरो बिदिनो मेरेलिया बेराम जानायफोरावबो ओ बिदिनो जोङो नुनो मोनो जे माने मेलेरलिया भेक्सिन बिदि होनाय जों नुनो मोनो आरो ओमफ्राय नोंथाङा बुंनो सानो नामा जेनेबा गोदो गोदायथ' एसेबां बिदि ओ सुबिदाफोर गैयामोन माने फाहामथाय लानो थाखाय सुबिदाफोर गैयामोन जेनेबा दायो जोंनि गामिफोरावहा जेसेबां बिदि ओ फाहामसालिफोर दङ एसेबांथ' माने सिगांनि दिनावथ' गैयामोन नालाय ओमफ्राय नोंथाङा सानो नाम बा जेनेबा ओ गोदो गोदायहाय जेनेबा बिदिनो बिसोरो मोजां फाहामथाय मोनिआवहाय माखासे बिथांमोना ओ बिदिनो माखासे प्रब्लेमफोर बिथांमोना मोननाय माखासे प्रब्लेमफोरखौ नोंथाङा बुंनो हागोन नामा जेनेबा जेरै पलिय' बेरामफोर जानाय बिदिनो माखासे बेफोरबायदि बुंनो हागोन आरो नोंथाङा
सिगांनि फोरनि समफोराव जोंना जायोब्ला बे बेफोरबायदि बेराफोर जायो टाइमफोरावहाय हस्पिटालफोर गैयाफोर गैयिनि थाखाय गोबां मानसिफ्रानो गावनि जिउखौ गोमानांगौ जानाय दासिमबो निबो दङ मानो बिसोरो मजङै जिबायदि मुुलिफोरखौ नांगौ जिबायदि ट्रिटमेन्टफोरखौ नांगौ बेफोरबायदि ननि थाखाय दासिम बेरामफोराव बबेबा बबेबा जायगाफोरावहाय मानसिफोराव दाबोयो मानो होनब्ला दायो ओरै जोंनो नै कर'ना भाइरासफ्राव जानानै थांनाय टाइमफोराव जोंनो भेक्सिन होनाय बेफोरबायदि सिगांफोराव गैयामोन बेनिखायनो दासिमबो बबावबा बबावबा जायगाफ्राव एबा आरोबा सुबुंफोर दा बैफोर बेमारफ्रा दङ होननानै मिथिनो मोनो।
औ नोंगौ नोंथांनि बुंनाया गोदो गोदाय माने बिदिनो फाहामसालिफोरा माने खमनि जाहोनावहा फाहामथाय लानो हायियाव माने गोबां मानसिफोरा बिदिनो जिउफोरखौ खोमानो गोनां जादोंमोन। आरो माने दायोथ' जोंनो थ'। गाय माने पलिय' बेरामनि थाखाय बिदिनो ओ बिजिफोर होनाय जायो नालाय उन्दैयावनो गथ'फोरनो बाट सिगाङाव जों नायोब्ला नुयो जे माने सिगां थ' बेफोरबायदि माने राहाफोर गैयामोन नालाय बेफोरबायदि माने बिजिफोरखौ लानो मोनाखै। मोन ओ सि सिगां माने बांसिन जोङो नुनो मोनो जे माने जमन' जाखांनायनि उनावहाय माने जोङो बांसिन बिदि नोरजिया बेरामफोर जानायफोरखौ जोङो नुनो मोनोमोन आरो बाट माने दायो एसेबाबो माने जोङो जौगानायखौ जों नुनो मोनदों आरो ओ जोङो। बिदिबा बे ओ देहा फाहामथायनि सायाव जोङो सावरायनायखौ इसेयावनो दोनसै गोजोनथों दे।